हेलौ।
औ।
औ दा नोंथां ओं नोंथांदों माने। जोंनि ओनसोलनि आरो नोंसिनि ओनसोलनि जि-जिब जुनारफोरनि फिसिनायनि सायाव रायलायनो सानो आरो ना।
औ औ
औ औ दा ओमबा नोंथांमोनथिं दानि ओ जि नों नोंसिनि नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा मा जिब-जुनार फिसिनाय जायो आरो माबोरै फिनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायदो।
ओ दा जोंनिजों ओ जिब-जुनार फिसिनाय होनना बुङोब्लाथ जोङो ओ बांसिनानो जोङो ओ अमाफोरखौ फिनाय नुनो मोनो। नाथाय दिनै नि समाव जोंहा अमानि फिसिनाया एसे खम जाबोनो हमदों लोगोसे दिनै दिनै जोङो मोसौ मोसौफोरनि बाथ्राखौ बुंनो हायो दिनै मोसौफोरनि फिसिनायाबो दिनै एसे खम जाबोनो हमदों मानो होनना बुंब्ला दिनैनि समाव हालेवनो थाखाय गोदो गोदाय जोङो मोसौफोरखौ बांसिनानो फिनाय जायोमोन जोङो मो जाइनि नखराव मोसौ गैया बिनि नखराव मा इनाव गैया होन्नानै बुंनाय जाय़ोमोन जेनेब्ला जोंङो ओ मोसौजोंसो हालेवनानै जों आबाद मावनाइ जाय़ोमोन नालाइ। लाय ओ बि बिदिनो ओ गोदो गोदायथ' जोङो मोसौखौ बांद्राय फिसियोमोन लोगोसे जोंहा न'खराव जोंहा लावखारबो थायोमोन मोसौ फिसिनो आरो मोसौ गुमनो थाखाय ओ बिदिनो जोङो ओ मोसौफोरखौ गोदो गोबां रोख बुरजा फियोमोन जोङो ब्रैजि थामजि नैजि नाथाय दिनैनि समाव जोंहा मोसौफोरा मा नखरसेयाव माथाम माब्रै आरो सोरहाबाथ मासेल गाइखेरफोर जानो थाखाय बिदि फिनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो मोसौफोरखौथ जोङो मिथिखायो जोङो गांसो जानो थाखाय जोङो फोथाराव जोङो दोलदाल होनानै जोङो खुन्थि होनानै जोङो दोनहैयो ओ लोगोसेनो जोङो ओ बायदिसिना जोङो बोरमा फिसिनाय जायो जेराव जोङो बोरमाफोरखौ ओ जोंनि न'खरनि खायसे ओ राङारि गोनांथि जायोब्ला माब्लाबा समाव अब्ला जाहाथे जोङो ओ बेनिफ्राय एसेब्लाबो ओ हेल्प जागोन जेराव जोङो बोरमाफोरखौ फाननानै बा जोङो गोदोनि समावथ जोङो फाननायनि थाखाय एसेबां फियामोन जों रां आरजिनो थाखाय बांद्राय फियामोन ना थाय दिनैनि समाव जोंहा ओ रांनि थाखाय बोरमाखौबो ओ फार्म बानायनानै फिसिनाय जायो जोङो बिदिनो जों बायदिसिना जोङो दिनैनि समाव ओ बायदिसिना जोङो आदार होनाय नुनो मोनो जोङो ओ बिगियानारि ओ खान्थिजों दिहुननाय बायदिसिना जोङो मार्केटनि ओ जोङो आदारफोरखौ होनाय नुनो मोनो जेराव जोङो बायदिसिना सापर आरिखौ होनाय नुयो गुन्दै आरिखौ बिदिनो गोबां जातनि जोंहा बोरमाफोर फिसिनाय जायो आथिखालाव ओ जिहेतु जोंहा जौगानाय मुगायाव जोङो बेटेल बायदिसिना जोंहा ओ बोरमाफोरखौ जों नाथाय आथिखालाव जों ओ फैसानि थाखाय बा रां फार्मफोर बानायनाय बिदिनो जोङो ओ खायसेबा मोनसे बेरा दं बेहाय आरो गांखोफोरखौ गेजेर गेजेर ओ फिसिनाय जायो लोगोसे जोङो ओ जुदि न'खरनि बोरमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला जोङो रिजाल होनानै जोङो रिजार्भफोराव हेगारना होयोबा खायसेयाबा ओरैनो हेगारना होयो खायसेया दोंदाल होयो बिदिनो जोंहा ओ बोरमाफोरखौ फिनाय जायो जेराव जोंहा ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ अमा ओ बोरमा मोसौ आरो बांसिनानो जों ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो उफेरा जिब जुनारखौ फिसिनाय नुयोमोन जोंहा जेराव ओ मावजिफोरखौ बुंनाय जों मावजिफोरखौ जोङो बेदर हारा अख्रुबनो बा बायदिसिना जोंहा फोथायनाय दङ जुदि जों मावजिखौ लायोब्ला जोंहा खायसेहा ओ जोङो फोथायनाय दङ जे मावाउजिखौ जायहा धोनि दोहोनि फैसा गोनां रां रुफा गोनां बिसोरसो फिसियो होननानै गोदो गोदाय फोथायोमोन ओ बिदिनो जों सैमा आरिखौबो फिसिनाय जायो सैमाफोराबो जोंनि लाइफआव जोंनि नखरखौ सासे बेंनाय महरै ओ जेब्लाबो न'खरखौ नेबाय थायो होननानै सुबुंफोरा फोथायो लोगोसेनो बिसोरनोबो खायसे ओंखाम होनो गोनां जायो ओंखामा जाग्रा आदारफोरखौ मानसिया जा जायो बेखौनो ओ सैमा मावजिनोबो होनाय जायो। बिदिनो ओ दिनैनि गेजेराव जोङो ओ फिनायनि खोथा बुंनो थाङोबाथ जों दिनै गोबां जोङो हाइब्रिद जतनि जोङो मोसौफोरखौ जोङो फिसिनानै जोङो ओ बेनि गेजेरजों जोङो गाइखेरफोरखौ दिहुननाय जायो गाइखेर दिहुननानै जोङो गोबां रोख रोखोमनि इडासट्रिफोराव बा बायदिसिना फुड ओ फुड बेकारिफोराव जोङो गाइखेरफोरखौ हैनो हायो आरो जों बायदिसि ना मिथाइ बिस्कुट गाइखेरनि गेजेरजों दिहुननो हायो जों लोगोसेनो मोसौनि गाय खेरनि गेजेरजों जोङो पनिर दिहुननो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो साहा लोंनो हायो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव ओ गोदो गोदाय ओ जुनार फिसिनाया सोलियोमोन दा नोंथांमोननि सोलाव माबायदि सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन न
अ जोंथिथ' गोदोनिफाय दास गोबां सोलायनाय नुनोमोन आरो जिब जुनार फिसिनायाव गोदो गोदाय बयनिबो न'खर न'खर दाइनजि दजिसो मोसौ थायोमोन दा आथिखालाव बेफोरबायदि मोसौफोरखौ नुनो मोन थांनाय आरो बेनि जाउनाव जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायनिनाव बयह हाया मानो थालि थाला बेफोराव गासिबो न' बां लुजोबबाय गांसोआ खम जाहैबाय बेनि जाउनाव आरोबाव मोसौफ्राबो खमायलांदों
औ औ।
सुबुंफ्रा आरोबाव गोबां रोखोमनि आबादखौ जाला गोबां रोख गोदा जुगनि क्टर होनाय हालेवजोबो बे बेजोंसो एवो जों गोद गोदोनि सुबुंफ्रा बर'फोरा गोदो माइ मारा होनायाबो मोसौजों होयोमोन माइ हाल हालौनायाबो मोसौजों हालौवोमोन नांगोल जुंगोल बायनानै हालौवोमोन मोसौजोंनो मा होनो दानि जुगाव नाथाय जों मोसौजों जेबो खामानि खौ मावनाय नुनो मोनला। खालि जोंङो मोसौखौ फाननो एबा बिनिफ्राय गाइखेर मोननो थाखाय लायो खायसे खायसे सुबुङा नाथाय आथिखालाव गोबां बोव लानायखौ नुनो मोनला आरो नाथाय बियो मोसौ मोसौनि बेसेना दा जोंनिथिं बांगासिनो दङ बेबायदिनो मोसौनि अनजिमाया खम जाबाय नालाय ना बेबायदि मोसौनि अनजिमाया खम जानायनि जाउनाव जोंनि मा होनो मोसौनि रां जेरै बेसेन बियो गोबां बांनायखौ नुनो मोन्दों आरो। बे मोसौनि अनगायैबो जोंनि नखराव जोंनि ओनसोलाव बर'फोरा गोबां रोखोमनि जिब जुनार फियो बांसिनानो अमा होननाय बेफोरखौबो फियो बोरमाखौबो फियो इदिनो हांसो फियो बेबायदिनो दाउ फिसियो कयलार बियो गोबां रोखोमनि मा होनो जिब जुनारखौ फिसिनानै जोंनि बर' नखर एबा जोंनि ओनसोलनि नखरफोरा सा खुलिलांनो हमो आरो बेबायदि बिदिनो अमाखौ दानि जुगनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि फिसिनो हमो जेरै सालानि अमा जेरै सि ननि अमा गोबां फार्म आरो फार्म बानायनानै फिसिनो हमदों मा होनो बिदिनो मेडिसिन मुलि होनानै अमाफोरखौ फिसियो जोंङो बर' सुबुंफोरा सोरबा मोनथियैनि जाउनाव बेफोरखौनो मेडिसिन गोनां अमाफो नो जाबाय सानफ्रोमबो जाबाय थानायनि जाउनाव सोरबाबा बेरामनि आंखाल जाना फैदों। बेराम उम बेराम जानानै सोरबाया मा होनो गावनि देहाखौ फोजोबस्रांनो लादों एबा जिउ गोमादों आरो बेफोरबायदि अमाखौ जानानैनो नाथाय जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा सोरबा सोरबा गोरों लेखा गोरोंफ्रा बेफोरखौ बुजिनानै नखराव फिसिनाय एबा नखरनि गुबै अमा फिसिनायखौ जानो हमो बेफोर फोरो बांद्राय मोजां मेडिसिन होयि नालाय आरो गोबां रोखोमनि बेमारफ्राबो जोंनि फिसिनाय एबा जोंनि नखरनि बेसाद मा होनो बिदिनो दाव बिदिनो बोरमा मोसौफोरखौ बेमारनि जारै थैनायखौ नुनो मोनो। जोंनिथिं इदिनो अमा फिबा सोरहाबा मास मोनसे एबा सप्तासेयावनो थैलांनो हमो अमाफ्रा फिनाया। गोबां लस जायोबो आरो मुलाम्फायाबो गोबां जायो बिदिनो आथिखालाव मासे अमानि बेसेन सेना ब्रै रोजा थाम रोजा बांबोदों आरो बेनि बेसेनाबो गोबां बांबोनायनि जाउनाव सुबुंफ्रा खु दुखु खस्थ' थनि गेजेरजों लाफ अब्लाबो सोरहाबा बेमारनि जाउनावनो हरखाबै थैना थाङो बिस्रा नखरा गोबां बिदिनो लस जानाय नुनो मोनदों आरो गोबां रोखोमनि मा होनो बिदिनो बोरमा फिसाफोर बोरमाफोरखौ जोथोन लायैनि जाहोनाव सोरबा सैमाफोरजों अथ थार जानाय नुनो मोनदों बिदिनो गोबां रोखोमनि उम बोरमाफोराबो बिदिनो बोरमानि बेसेनाबो गोबाङानो नाथाय बोरमाया देरनांगौआ गोबां सम लायो नाथाय जों अमा खौ गोख्रैनो देरनायखौ नुनो मोनो बिदिनो मास सय मास साथ। मासजोनो फाननानै बिदिनो जि रोजा नैजि रोजा बिदिनो जिबा रोजा खामायनाय फै बेयावबो नुनो मोनो आरो दा बेबायदि जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि जिबफोरखौ लानानैबो धोनि आरो गोरोबनि ओ गोरिब नखराव नुनो मोनो। सोरबा धोनि न'खरा मानिबा सैमा बेलाथि बिदिनो गुबुन गुफु गुबुन गुबुन रोखोमनि सै सैमा फिसियो खौ नुनो मोनो बहाबा सैमाया नायनो मोजां समायना बेफोरबायदि सैमाया जादों बांसिन मेडिसिनजों बाहायजायो मेडिसिन थुबाय थानांगौ। बिजि थुबाय थानांगौ। आरो बिनि जानायाबा बिनि जानाया बांसिन बेदर जायो बेदरखौ बांसिन जायो मेथाइ सबाय जायो नाथाय जोंनि गावारिनि सैमा होनो जे बेफोरो बांसिन ओंखाम जोंनि ओंखाम खालायखौ जायो बिदिनो मा होनो बेदरखौ बांसिन मोनजायो नालाय गारलाब फनायखौ मोनजानो हमो आरो जोंनि फिसिनाय सैमाफ्रा नाथाय गुबुन गुबुन दोनि नखरखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर समाजावबो मोजां मोजां समायना समायना सैमा लायो बेफोरावनो बांसिन फैसाखौ ओरैनो। गथायना होनाय जायो बेफोर सैमानि थाखायनो मोनसे बिजि थुनायावनो फास्स' सयस' खारबाय थायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ लानायखौ नुनो मोनो जोंनिथिंबो नाथाय बांसिन मोसौ बोरमा बेफोर। खौ दिनै स लानाय जाया आरो मानो होनबा बिस्रा खानो थाखाय बेखौ मा होनो सम गैया बेफोरनि बागो बांद्राय बिसोरो मा होनो लानायनिखौ माने खाबुखौ लाया आरो दा जोंनि गामियावबो गोबां मा होनो मोसौनि अनजिमा खमायलांदों। आरो आथिखालाव गोबां सिखावफ्राबो खावनानै मोसौफोरखौ खौ लाङो बोरमाफोरखौ लाङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जाफ्लेबाय थादों बिदिनो गोबां लस जायो जोंहा गामिनि सुबुंफोरनि थाखाय बिदिनो मोसौफोरा मा होनो मोनायाव गोमा। सानाव मा होनो जों बेखौ नुयैनि जाहोनाव जोङो
नंगौ नोंथां औ औ औ औ जोंहा जेथु समाबो जोबबाय दा दोनथसैना औ औ दे नोंथां दानना हर नोंथां